खोनादों ना?
हेलौ
खोनादोंना?
ओ आब' खोनादों मा खबर?
खबरा मोजाङानो नोंहालाय?
मोजाङानो आयु बिराद गोबाव जाबायमोन नोंजों रायलायनो मोननिया
औ दिनैसो।
मा खालामगासिनो दासान्दि?
यो दंथ'यो ओरैनो दायो माबानि डिग्रिनि फाइनाल इयार नालाय एगजाम दंबायो बिनिखायनो न'नि ओमफ्राय तेजपुराव
उम
न'आव थांदोंमोन तेजपुराव दंथ' थ'यो दायो आंनिया माबा बि बि ए लादों आङो।
अ मोजाङानो दे ओरैनो दा माबायदि?
दायो दाथ' इगजामनि थाखाय स्टाडि खालामगासिनो‌। ओमफ्राय दायो दसे ओरैनो रेस्ट लानाय नामैनो नोंजों रायजल्लायनो लुबैनानै हरबाय।
उम मोजाङानो जादों दे आंबो सम सम गोसोखाङो सम खौनो मोन्नाय जायाना
बेनोथ' समखौनो मोनलायलाया आरो।
गोसो
बय औ बेनो ओमफ्राय गासिबो मोजां दङ जोबो ना आमाइ आनै मोना?
औ मोजाङैनो दङ‌। नोंस्रालाय?
जोंहाबो मोजाङानो बर्थमान।
उम दाथ' माइ गायनायनि बोथोर जाबाय न' फोराव बोरै? माइ गायबाइना गायाखै?
न'आवथ' आमथिसुवा जानायखौ नेदों आमथिसुवा जोब्बानो लाहार फाहार खालामसै होनदों माथो खोथिया फुनोसै होनदों गायनो। आंथ थांनो मोननायानो जानाय नंथ'ला खोमा एगजामनि थाखायनो। आरो कम्पिउटार क्लासबो लाबाय दङ ना दायो ‌। बेनि थाखाय उसुबिदा उम। ओमफ्राय आब'आलाय दायो न'आव थायो ना बहा दं।
आंबो दायो गुवाहाटियाव थायो बिदिनो मोननैसो प्रजेक्ट सोलिदों मास मोननैनि थाखाय
ए हारसिं थायो ना लोगोफोर दं
लोगोजों थायो रुम लानानै
उम साबेसे थायो नोंसोरो ओरैनो दायो
जों सानै थायो जोंनि जायगानिनो लोगोआबो।
उम मो
ओमफ्राय नोंहा?
आं फिजियाव दंथ'यो दायो।
अ मोजाङानो ना?
औ मोजाङानो। लोगोआबो मोजाङानो रुममेटआ। दानि जुगाव मोजां लोगो लोगो मोननोबो खाफाल नांगौ होननाय बिदि।
बेनो
उ ओमफ्राय फरायनाया दायो?
आंनाथ' मास्टारसो जोब
अ आब'ना जोब्बायना मोजाङानो जाबाय दे फोजोबना लानो हाबाय।
माबायदि मोनदों बेयाव थानो
थानोथ' मोजाङानो ओरैनो इयाव डिग्रियावनो फैनायमोन नालाय आङो दिग्रियावसो फैनायमोन दाथ' थिन बोसोरनि कर्स नालाय थिन बोसोर जासिगोनानो एबार आगस्ट मोनबा मोजाङानो नांदों फैजेननायाव एसे गिनाय गिनाय मोनदोंमोन माने जेरावबो गोजानाव फरायफेरामोन नालाय। जायगायावनो फरायनोमोन। दायो थायै थायै मोजां मोनलांबाय। न'आव थाबाय थानानैबो जायाना एसे जायगाखौबो एक्सप्लर खालामनांगौ ओंखायनो
मोजाङै फोजोबबानो जाबाय कर्सखौ।
उम ओमफ्राय ओंखाम-ओंख्रिया संबाय ना संथ'वाखै?
संथ'आखै र' द'से उनाव संगोन
आंथ' पिजीआव फैबाथाय न'नि जानायखौसो जि गोसोखांङो।
गोसोखांङोथ' आरो न'आव न'नि बायदि दि जायायााना जानाय
न'नि बायदि जाया बेयावहाय। उम न'आव जानाय अनला दाउफोरखौ
सबाय साम' मैथाजों ना
बिराद गोथाव
माथो खालामनो बिदिनो जायो गोजानाव थाबाथाय।
उम
दे नोंनि हबिखौ बुंदो मा खालामनो मोजां मोनो?
आंथ' मोसानानै मोजां मोनो आंङो मेथाइ खननानै मोजां मोनो
बिराद मोजां।
संनाय खावनानैबो मोजां मोनो आंङो बिमाखौ हेल्प खालामनो जाखिनि सम थायो बिथाइमाव बिजाबफोर फरायनो मोजां मोनो आरो रो
उम
बिनोसै
मोजांङानो
उम
आरो बेरायनो?
बेरायनोथ' बेरायनोबो मोजां मोनो आंङो जेब्ला गोसोब्ला गोसोफ्रा मालाबा समाव माबा जायोना एसे डाउन जायोनां गावखौनो डाउन फिल खालामोना जेब्ला गोसो सिङाव हेभि फिल जायो इदिनो बेलासिफ्राव दसे ओरैनो ओंखारलाङो मोजां मोनो गोसोखौ माइन्न्द फ्रेश जायो
बेरायनाया मोनसे मोजां हुदा ओरैनो मा मा जाय खौ बेरायखो नोंलाय?
ओरैनो तेजपुराव जेरै मोजां मोजां पार्कआनो दंङ जेरै कल पार्क गघनेश गाटफ्राबो बेलासि समफ्राव मोजां
खाथि जायोना?
औ खाथियानो सानसेद जानायजों ओरै दै बोहैलांनाय जों माने मोजां मोनो आरो मोनसे फिसफुल बे फैयो आरो उम बेबायदिनो मोजाङानो मोजां मोजां जेरै मिथिखायो तेजपुर होनोबा माबायदि जायगा बयबो बिनि बागै मिथिखायोआनो।
मिथिगौ मिथिनाया आंसो ओं थांनो गोसो गोसो जायो थेवबो थांगोन दे मालाबा मोजां सम लानानै
औ जागोन दे
थांनो गोसो गोसोबो जायो दा सम मोनाखैना नोंहाबो सम मोनबा फैबानो जाबाय
औ जागोन इखौनथ' ओ इगजामखौ फोजोबना लाग्रोनि बेनि उनावहाय जुदि टाइम जायोब्ला थांनो सानदोंमोन
औ फै दे जमा बेरायगोन
औ जागोन दे ओमफ्राय नोंसोरोलायाबो माइ गायनो जाथ'वाखै नामा
जोंहाबो बिदिनो गायनायालाय आमथिसुवानि सिगांनो गायोमोन देग्लाय खोथियाया गायजानाय जाथ'वाखै होनना बुंदों माथो
उम दानि जुगावथ' गोदोनि बायदि मोसौजों हालेवला ना गासैबो ट्रेक्ट जो जाजोब्बाय गायनायनिफ्राय खोथिया माबानिफ्राय फुनायनिफ्राय लानानै सब आलि दाननायबो ओंखारबावबाय आं नुदोंमोन ससियेल मिडियायाव आलि दाननायाबो ओंखारदों मिस मेसिनजोंनो माइ हानायसिम मारा होनायसिम
मानसिया मावनायनि गोनांथियानो गैला माने
थन ओरैबायदि माने डेभलप जाबाय बेजों लोगोसे जोंनि मा होनगोन बेखौ जों बर' हारिनि जेरैबायदि औ बोरैबा गोमालांनो हमनाय बिदियानो जाबाय उम दा जोंनि समावसो मोनथिदों औ बेन्थ'न दा जोंनि फंबाय बिनानाव मोना इयुनाव बेफोरखौ मिन्थिगोन ना मिथिला बुजिगोन ना बुजिला बेफोरखौ गोदो माबायदि माइ गायोमोन बोरै हालेवोमोन
बेनि गेजेरजों दोरोङारिया गोमाालां दों दा बे बेखौबो लाखिनांगौनि गोनांथि जायो आरो
नंगौ खोथायाथ' नंगौ आब'
जों गामियावबो फ्रायानो ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबनाय जायो मोसौखौनो नुला माथो गंफा गंनैल'सै न'खरावल'सै
गोदो बयनिबो न'खराव मोसौ थायोआनो होनजायोमोन दानि जुगाथ' गैलानो
जांख्राबो नुला माथो जांख्राफोर फालिनाय
गोदोजों उन्दै उन्दैयावसो बिदिनो सोरनाबा ओंखाम गोरलैबा सोरनाबा जांख्राबा ज' ज' थांनानै बुहुद माने इन्जय खालामोमोन माने रंजायोमोन बिुदि जांख्राफोरबाबो गावजों गाव हाब्रु फुनलायनाय जोबनायनि गेजेरजों माइ गायनाया ज' ज' जालायनाय बहुत इन्टारेस्ट जायोमोन ओंखाम गोरलै जानाया दा गावबा गाव जोबबाय न'आवनो गावबागाव न'आवनो जायो सोर सोरखौबा न' खाथिनि बा सोरबा जाथि बंस'खौ लिंहरलायनाय बे गैला
औ
आरो दुखुनांथाव बाथ्राया आरो बेबो बावोदि बैसागु बोथोरावबो मोसौखौ गोदोनि दिनाव हांगारजों थुखैयोमोन दानिया माइ मबाइल खामनायजोंबो थुखैबावग्रा जाबाय
औ
माने बहुद सोलायबाय बिराद सोलायबाय
आरो गोसोआव दङ ना उन्दैयाव माबायदि गेलेयोमोन जोङो
गोसोआव दं आंहाबो दासिमबो आं हारसिं थायोब्ला गोसोखांबाय थायो बेनिखायनोथ' नोंजों रायलायनो रायलायनो लुुबैबाय थायो ज' ज' गेलेनाय नोंसिनाव थांनाय जोंनाव फैलाय दासो आरो देरनानै फरायनो थाखाय बेलेग बेलेगाव थांनांगौ जाबाय सम मोननानै न'फ्राव थांबाबो बेरायनोबो न'निफ्राय ओंखारनोबो टाइम मोनला जाबाय दाथ'
नोंबा नों आंबा आं
औ गासैबो बिदिनो जाजोबबाय
माथो खालामनो समजों लोगोसे गोरोबफानो गोनां जायो
बेनोथ' ओम बिदिनो बुंनांसिगोन
ओम अब्लाबो बावाबानो जाबाय आरो
बावा मानो बावनो उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनाय लोगो मोननाय ज' ज' थालायनाय ओमफ्राय नोंसिना आदाया मोजाङै दङ ना
औ दासान्दि मोजाङैनो दङ
आदाखौबो लोगो मोननाया बिराद गोबाव जाबाय बहा थायो थाय दायो आदाया
बेबो न'आव थानाय जायाना गावनि फरायनायनि थाखाय बियो दा माबायाव दङ अरुणाचलाव
औ मोजाङानो दे मालाय फालथु सेंग्राफोरखौ नुबा गोसोखाङो गाव गावनि बिदा फंबायफोरखौबो बिदि जागोन नामा होननानै गिनाय फैयो।
माथो बुंनो आथिखालाव जुगजों खारफायोना खायसे।
उ बिनोथ'
थासारिफ्रा जेरै जायो बेबायदिनो मानसिनि गोसोआबो जानोह